औ हेलौ
औ खोनादों।
हेल'। अ। औ खोनाबाय।
ओम खोनाबाय दा औ खोनाबाय दे।
अ नोंसोरनिखि माइ गायनाय जाबायना?
औ।
अ।
ओ जोंनिथिं माइ गायन औ जोंनिथिंजाय साफा सानै गायबाय एनिफ्राय बांसिनानो दा गायथ'वाखै। जेनेबा खोथियाफोरा देरथ'वाखै। ओमफ्राय नोंसोनि ओनस थिंजा आ गायबायानो नामा जेनेबा?
जोंनिखै ओ फुहा फुनो जाबाय जेनेबा खाफा खानै फुहांबाय इदिनो
आदसा आदसा औ ओमफ्राय नोंसाबो औ औ जोंहा जोंहा बेबायद बिदि बारा गैया गायग्रा हा ओरैनो ओरैनो एसे गायो आरो बिगासे बिगानै औ ओमफ्राय नोंसा जोंहा दा ओ रनजित माइखौल' गायगासिनो बे मोनसे खोल
एह
औ ओमफ्राय ओ नोंसा गायोना
अ गायो जोंहाबो जोंहा गाबोन फुनायनि बाथ्रा दङो फुगोन खोमा। गाबोन
बे बाराव मा माय गायनो नागेरदों
ओ मा ओ जोसा गायो इनिफ्राय मायबा बंग बुन न्दु होननाय माइ दोङो नो इखोबो गायो। ओ ओमफ्राय एबारबा मा मा गायनो नायगिरदो आङो
अ आतसा ओमब्ला बुरजायानो गायो खोमा नोंस्रा गायनाय हाफोरा बुरजायैनो दङ नामाथाय
गायनाय हाया एसे दोंसाबो ओमफ्राय गासैखौबो गायजोबनाय जाया आरो न'आव ओ ब्रै बा आरि सो गायनाय जायो बिगा ओमफाय थिका आदि
अ अ
ओम
गुबुननो होयो आरो ओमफाय बाखिखौ
ओं ओं
आतसा आतसा ओमफ्राय ओरैनो ओ नोंसोरनि ओनसोलखै जेनेब्ला माइयाथ बांसिनानो गायफ्रामजोबोदों गामिफोराव?
औ औ गायो बेनो
औ ओमफ्राय नोंसोरनि ओनसोलाव जेनबा बेबायसा आथिखालाव माइ गायनायावथ माइ गायनो थाखाय जेनेबा मानसि मोननो नागिर ना बेफोरबायदि आंखाल जायो नामा नोंसिनियावबो
ओ बिदिथ जायो जेनेबा ओ गायनाय ओ जिखिनि गायनाय टाइमाव याव मा ओ मान मोननो आंखाल जायो जानाया। फ्राय फैसा हर। थाना दोनदो जोंहा ओ गोजां बोथोराव ना हफाना दोनो जेनेबा मेसेङावनो।
आच्छा
निया बिसोरो माने थाइमाव फैनो। गोनां जायो आरो गुबुनाव थाबाबो।
अब्लाथ' सिगांनिफ्रायनो ओ मोजाङैनो साननानै मावखादों खामानिखौ।
औ इदिनो खालामो जेनेबा मोननो थाङाना।
औ औ मोननो थाङा। ओरैनो बेबाय दि मोननो थाङा नालाय ओ जाय एसेलार गायनो रोंनाय बा जाय गायग्रा सिख्लाफोर थायो। बेसोरो जेनबाय ए हाजिरा गायहैयोना? आमफ्राय ओ। बिदिया नोंसनियाव जेनेबा बेसेबां रां। मोनो सानसेयाव?
गायग्राया? गायग्रायार थामजौ बाजि ना ब्रैजौ इदि लायो बेसां बा एक्जेक्ट आं मिथिया।
आच्छा आच्छा आच्छा ओंखाम होनांगौ ना ओंखाम होआबासिनो।
होनांगौ ओंखाम होनां गौ औ ओं। खाम होनांगौ साह होनांगौ। जुमाय होनांगौ
होमबाथ' खरसाया ओ गोबाङैनो दङ।
दोङो दोङो उम
औ। एनिफ्राय ओरैनो ओदाथ' माइ गायनायनि सम।
औ।
जुदि माने माइ गायनायनि सम नङामोनब्ला जेनेबा गुबुन बोथोराव। ओरैनो मा मा आ बाद गायनाय जायो बा मा मा आबाद मावनाय जायो नोंसोरनि ओनसोलथिं।
जोंनि थिंजाय ओ बेसर बेसर फोयो। बेनिफ्राय। बिदिनो आलुफोर गायो जेनेबा लेस रां भेन्दी ओ थाइसुम बेफोरखौ गायो आरो
आतसा नोंसाबो गायो
अ गायो जोङाबो नावमान नावमान गायो ओरैनो न न'नि जानो आन्था ओरै
आतसा आतसा ओमफ्राय ओ बेबायदि गायनायाव जेनेबा ओ नोंसोरनि ओनसोलाव रासायनारि मुलिफोर बा ओ रासायनारि जि ओ जिनिसफोर बेखौ होनांगौ जायो नामा ओ ना होआलाबानो जेनेबा मिथिंगायारि मोननाय गोबोर हासार बा अर्गेनिक हासारफोरखौ बाहायनाय जायो
अ मा होनो जायनिया जेनेबा मोसौ दङना बेफोरो गोबोर खोनो होयो ओमफ्राय उनाव ओ मोसौ गैयिफोरनिया बायनांगौ जायो आरो जेनेबा दा जोंफोर बायो आरो मोसौ गैया नालाय
आतसा आतसा
उ
आ जेनेबा नोंथाङा बेदि ओ रासायनारि हासारफोरखौ बाहायबाथाय जि जोंनि ओ सावस्रिया ओ जोंनि सावस्रिया माने गाज्रि जायो बेखौ मोनथिगौना मोनथिया बेनि सोमोन्दै मा मोनथिगौ नोंथाङा
ओ आं बारा मोजां मिथिया नोंथाङा मिथिगौबा एसे फोरमायना हो
अ आंबो आंबोथ' एसेबांबो मिथिया थेवबो ओरैनो बे मोनसे खोथाखौ मिथिगौ जे माने ओ जों रासा सायनारि हासार बाहायबा जेनेबा जि बायनाय ओ रासायनारि हासा सार केमिकेल जों बानायनाय बेखौ बाहायोब्ला जोंनि ओ देहाय बा सावस्रिया लासै लासैबाबो गाज्रि जानो हममो होननानै आङो बेखौ मोनथि थिगौ आरो
उ उ
आंनि बादिब्ला जेनेबा मिथिंगायारिनिफ्राय मोननाय हासा रखौनो बाहायनांगौ बा जेसबां हायो एस सां जोङो मुलिखौ बाहाया मुवानो आबादखौ मावनो नाजानांगौ आरो
उम उ
औ। ओमफ्राय ओ नोंथाङाबो माइ गायफेरबाय नामा?
औ गायो आङो।
अह आतसा आतसा। ओमफाय माइ गायनायाव जेनेबा ओ माबायसा सुबिदा बा उसुबिदाफोर मोनो खस्थ' बा माबोरै जेनेबा?
कस्थ' देहानि कस्थ'?
औ औ।
अह देहानि खस्थ'आथ' जेनेबा जोङो गायबाय थाया नालाय
औ औ।
गायबाय थाया नालाय जोङो ओ मा होनो ओ सानसे ओरै सानसेथ' गाया ओरैनो दसे गायो जोङो, उम। उम माने जेनबा आइथेंफोर खौ सानाय मोनो आरो।
आदसा आतसा आइथेंफोरा सायो होमबा ना? औ।
ओ मा होनो हालि एवनायाव जुदि मोजाङैनो हाब्रुवा मोनाबा होमबानियाबो आखाइफोरा सायो आर'। ओमफाय जुदि मोजां मोनोबा आखाइफोरना साया आरो।
आतसा आतसा।
ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलखै ओरैजाय जेनेबा माइखौ ओ खोथिया फोवा मुवा डाइरेक्ट माइखौ माने फोनानै गायो नामा?
ओहो इदि गाया।
बिदि गाया न'?
ओहो।
माने खोथिया फोग्रोनानै ओमफाय खोथियाखोसो फुनानै गायफिनो आरो न'?
औ औ बिदिसो।
आतसा आतसा।
ओमफ्राय ओ ओरैनो नों-नोंथां माने नोंस्रा ओरैनो बे माइ माइ जि गायो माने ओमफाय माइ खौ न'-न'आवनो जायो ना ओ फानहरोबो?
जोंहा? जोंहा जोसाखो फानो ओमफाय एसेल' लाखियो जेनेबा न'वाव जानो आन्था। ओमफ्राय उनाव माइ मो जां माइ गाहामखोबो ओ बुजा जायो नालाय फाननाय जायो आरो। माने न'व एसेबां मानसि थिगबो गैया नालाइ एमफ्राय उनाव जानो फैस लाखियो आरो
ओ ओ नोंथाङा जेनेबा मिथिगौ नामा जे फाननाय फाननायाव बेसेबां राङाव फानो
फाननायावथ' मनसेयाव ओ जोसाखौ जोसाया जिबाजौ जिब्रैजौ बिदिबो मोनो एमफ्राय उनाव बेलेग माइआ बेसांबा इखौ आं मोन्थिया
आदसा आतसा औ जेबो नङा दे माने मोजाङै मिन्थिजोबा बाबो
हेल'
औ
औ ओमफ्राय ओ जेनेबा आंबो मोजाङै गोसोआवबो फैलायलाङासै मा मा सोंबावनोमोन नोंथाङा माबाफोर सोंनो दङ नामा? बा माइबाफोर सावराइ बावनो औ हेल'
अ
ओमफ्राय नोंस्रा होमबा बे माइब्रा माइरं गायाखै नामा
माइब्राखो देग्लाय गायाखै फोयाखै
होमबाथ' बैसागु फोरबोफोराव जेनेबा माबानिफ्रायबा बायनांगौआनोसो जागोन नामा
अ माने ओ मा होनो भागिफोरनिथ' सोलायलायो आरो'
आतसा आतसा
सोलाय लायना लाबो
औ औ
ओमफ्राय बे ओ माइब्रा माइरंखौथ' माबा जौ बिदैबो बानायनाय जायो खोम ना?
औ बानायो
ओ नों नोंसाबो बिदि बानायनाय जायो नामा बैसागुफोरनि थाखाय
अ बैसागो मागोआव बानायनाय जायो आरो
अ आतसा आतसा होमबा जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ दे बिदिब्लालाय
औ दे दे दोनथ'
औेे दे।